हेलौ अ खोनाबाय न है दहाय कल लानो थांनो नागिराखै नै आं दानि बेखिनिया
थांङाखै थांङाखैंनाबो थांङाखै रावनाबो थांङाखै
थांखायाखै न? उम फार्सआव डिसकास खालामग्रोनो थिनलायनाया
औ
ओमफ्राय मा खालामदों दालाय?
ए जिरायनासो दं ओरैनो नोंलाय मा खालामदों?
संबाय नों सालाय?
संथवाखै
अ
नोंसिनालाय?
जोंना संहांबाय
ए
ओइ माबासे सिबं ओंख्रि संनाय होनदों ना
अ सिबुं मोनजाबायमोन ने
औ
ओम गो गोथाव जाथारलै सिबुं आ
गोथाव जायो दा
उम
जानला मानलाखौ नुवाबा जाजालालै दाना बिराद मुलि होयोना न' खाथिनि न नुनायखौ जायाबा
मुलिजोंनो बोखांजोबो माथो
औ
खोथियाफ्राव रज'फानायफ्रा खोथियायाव होयोना बै मजा खाथा बायदिसिनानि एम्फौनि मुलि बेफोरखौ मोनजाफ्लांबा गिनांगौ
मेगं थाइगंनिफ्राय लानानै फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै बाजारफ्राव फाननायाबो मोजां गै गैला आरो ना थाइजौ फि
मैगं थाइगं मैगं थाइगं आथ' औ औ ओ मैगं थाइगङाथ' दिनै गाबोन दिनाव माबा मुलि होआबानो माबाखौनो मोनलाना आबादखौनो मोनला
औ आबादखौनो मोनला औ
जानाया बारा जायो औ एम्फौ जानाया बारा जायो फारसेथिं आरो रासायनारि मुलि बाहायबाय थानानै हानि गुनाबो खम जालांबाय आरो रासनारि मुलिखौनो बाहायफिनबावनांगौ जायो इबायदि जायो आरो फारसेनिफ्राय नायनो थाङोब्ला रासायनारि मुलिखौनो जानाय जाफानाय बायदि जायो
जायो जायो
औ
जेन'बा फुङाव बायदो नोङो सानसुआव नायदो मैगङानो मोजां थाया लोल्ला ज्र
ब सेवजोबखायो बे औ बे लाफा फ्रान्थ' माबा बै इउरिया होनाय बा बेलासियाव हरसेयावनो ग्लेब थांखायो सेवलांजोबो
बास जागोनना जाजाला
उम फिथाइ सामथायाइफ्राबो बेबायदिनोलै बै माबाफ्राबो थालिर गोमोनफ्रा कारपेट बायदिसिना मुलि होयो ना औ आरो दाना माथो दाखाय बावैसो निउस नुदोंमोन आं बबेबा बबेबा मैगंखौ रं फोनलायनानै फाननाय चेकिं खालामनाय नुदोंमोन आङो हा ह
थाजोब जसेगोना
औ गासिबो नै नाम्बार गोजासे जाजोबबाय आरो बस् बसतुआनो जाग्रा लोंग्राफ्रा बे बेनि थाखायनो बेमारफ्राबो जोबनो थांला नै फारसेनिफ्राय प्रेसार प्रेसार सुगार
औ देहाया
औ औ
बबेनि होनदोंमोनलाय?
आङो उदालगुरिनि।
औ लोगोनि रायज्लायखांखाबाय औ
रायलायखांखाबाय न' मैया मैया राय्लायदोंमोनदां औ नों बिजनि
औ बिजिनिनि चिरांनि औ बिजनि खाथियानो जाहैबाय माबानि मा होनो। ओ जोंहथ' ओह माबाया खुंग्रिनि जाहैबाय ओमफाय आं दा फरायनो थाफैयो नालाय बासुगाव सि
अह बासुगाव थायोन उम उम। दा मा फरायगासिनो?
आं
डिग्रि हारि हारिमु अह अह अह अह अह
औ दे अह थिगानो दंदे। मोजांआनो
बड'सो लादों आङो।
अह उम-उम थिगानो दंदे। एसे मोजां फरायबानो जायो बर'बाबो।
न'आथ एसे बिथोरा जायोनालाय।
थानानै फरायाबाबो।
ओमफ्राय बरनि गाननाय जोमनायफ्रा जि आइ थेक मोननाया मा मामोनलै?
आरोनो
मोजां खोनायाखैलै फिसा फिसा खोनादों। फिसा फिसा।
औ खोनाबाय खोनाबायदे। ओह देआ औ। आरनाय ओमफायो। दखना। गामसायाबोना।
औ गामसायाबोदं औ।
औ ओमफ्रायो। उम माने माबानिखो मेगं थाइगंनिखो होननोसै। जानाय लोंनाय उम। जुमाय थाबाय। जौ आ गोरान। थाबाय गिसि थाबाय
औ जुमाइ माइब्रा
ओमफायो
दों माथो।
औ माइब्रा जुमाय।
औ।
ओमफ्रायो एम्फौ लाथा,
औ। जानायनिया।
अनला ओंख्रै,
अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रियाबो नामा? नार्जि औ नार्जिजों अमा।
औ औ। ओमफ्रायो नाफाम थाबाय
औ।
ओमफायो माखासेफोरखौ बावलायलाङोसो।
उम, ओ सबायजों साम' मोन
सबाय साम'आबो
उम।
ओमफ्रायो उम माखासेफोरखौ बावलायलांबायसो।
बुरजायानो दंसाबो मोनदां गासै मिलायनानै न'?
दङ दङ औ दामनाय देनायाबो खाम थाबाय जथा सिफुं सेरजा ओ ओमफ्रायो गंगोना गंगोनाखौ मोनफिनबायथ' औ।
जाबस्रिं
जाबस्रिं थाबाय उम उम फायो
ओमफ्राय मा दंबायोमोन? ओमफ्राय सिजौआबो मो सिजौआ बोमोन नामा?
सिजौ बर'नियाथ' अ गुदि धोरोमानो बाथौ जाखाबाय।
ओ ओ
ओ जोंनियाव दा बाथौआ माबायासो हाब्बाय नामा बे बिबारनि
हा?
मंगलसिं हाज'वारिनि हाज'वारिनिया
औ औ औ औ औ औ औ हम
ओफ्रायो आदामोनालाय माथो दोरोमालाय?
जोंनाबो बे बर'आनो माबायानो। बाथौआनो बिबार बाथौ।
औ सिगाङावसो माबामोन ओ गारजा गारजामोन
जारजा गोनां
औ ओ बेनि उनाव बोलि बाथौ ओमफ्राय बिनि उनाव बोलि बाथौ फैबाय बिनि उनावसो नैबे बिबार बाथौ फैयाखै होनोमबा?
औ जोंनावथ'दानो बैयानो सोलियो जों
औ बबेयो?
बोरलि बाथौआ?
बोलि बाथौआनो सोलियो न'? अ ओम।
जोंनि चिरां दिडिस्ट्रिक फ्रायानो चिरां दिडस्ट्रिकआ ओमफ्राय ओमबा बे क'क्राझार दिडिस्ट्रिक्ट बेयाव दाबो बेनोसै सोलियो।
औ औ।
ओमफ्राय नोंसोरनिजोंथ' बै सोलिसै दा?
अ बांसिनानो सोलायजोबबाय बे बिबार बाथौआव ओ सोदां- सोदांजोबनाय जायो। बे आरो जेनेबा औ ओम।
जोंना एसे हाग्रा खाथि जायोलै
अ अ नों मैया नुनाया जा माने साब्रै साबा रायलायनाया गोसोआव थानो नागिरा नालाय नों नों मैया बुंनो दासो गोसोआव फैबाय आं।
औ आं बुंहरदोंमोन नोंनो खिन्थाखादोंमोन औ।
औ। ओइ मा हाग्रा होनदोंमोनलाय ब्रा
सिखनाद्मार। हाग्रायालाय
अ अ।
औ नौ नोगोर सिखोना जाद्मार बेरायफैयो मालाबा आरो बे अन्थाइ थाइथाम होनलायलायनाय खोनाया होमबा?
अन्थाय थायथाम
औ अन्थाइ थाइथाम सिखोनाद्मार नौ नोगोर होनलायलायनाया। बेबो जोंनिथिंजायनो दङ फाथा-फाथाल साना अन्थाइ थाइथाम हामलायनाय खोनाया होमबा बेबो बे साइडजों दङ।
ओमफ्राय आमतसुवानि जेबो फिथाइ -सामथायफोर जाथाराखै?
आमतसुवानि जादों आरो खान्थाल फिथाइ जादों। ओमफ्राय आनारस जादों थाइजौ जानो सोंहरला बदोंमोन थाइजौआनो गैला दा।
अ उम बै माबा ओंख्रिया जि आइ टेग मोनाखैमोनदांलै ना बेै खान्थाल बेगरा खथाल बेगर ओंख्रिया बे मोनाखै न' बेबोथ' गोथाव जायो नाजों औ
मैथा नाफ्रा मोनबाय खोमा ने?
मैथा नाखौ खोनानाय बायदि मोनाखै आं
मोना खोनायाखैथ' बेखौ मोनाखै नामाथाय बेखौ मोनाखै नंदां। बेफोरबो जाया मैथा नायाथ' बर'निया
औ मेन माबा गुदि ओंख्रियाथ' बेनोसै बर'निया अनला ओंख्रि अनला दाउ
औ ओफ्राय नाथामबा औ सबाय बिमा औ
ओमफ्राय ओरैजाय ओ ओ नाफाम
औ
ओमफ्राय आरो ओरै एम्बु बेदरफ्राबो गोथाव जायो उम एम्बुजों औ एम्बुजों नोरसिंजों उम
औ अन्थाइ बाजाबजोंबो जाजायो नेर
औ उम
आरो एन्जर बेदरफ्रालाय मुलाफोरजों अन्थाइ बाजाफोरजों औ
ओमफ्राय ओरैजाय खुसिया खुसि अ' खुसियाबो गोथाव जायो बे अन्थाइ बाजाबफोरजों उम उम
खुसिया भिटामिनानो ओरैबायदि भिटामिन होयो
उम उम ओरैनोथ' बर'आव दा खुंखा ओंख्रिफोरखौथ' बोसोराव' खनसे गाहामल'सो जानाय जायो दायो बे बैसागु लास थारिखआवल'सो जानाय जाया होमबा फ'स्ला बायदिसिना लागायनानै खोनादों
औ खोनादों खोनादों जासिगोन खोमा
औ जास' स'से एसे बारबायदां नै
दे औ